औ नोंथां।
मा खालामगासिनोलै नोंथां?
नोंथां नैलै खाथियाव बोरमाफोर दंलाबाय माथो जिरायनानै दंलै आं नै बोरमा गाबनायसो खोनागोन। ओ एसे एनै
ओ एसे दहय फास्टाव खोनादोंमोन नोंथां दाथ' खोनालायासै दा सिरि जाबाय नोंथां। जेबो नङा दे बर' हारिफोरालाय आरो। औ नोंथां बिदिसै आरो। बोरमा जिब जुनारफ्राबो गावफ्राबो गाव गावनि राव दं बेबो गावनि जानो हागौ गावसोरबो गावसोरजों रायज्लायलायदों नोंथां ना मा होनो नोंथां। औ नोंथां औ माने बयहाबोथ' औ औ नोंथां नोंगौ थायो नोंथां बुजिग्रा माखासेफोर थायो। फोरनि राव दानि जुगावथ' इन्टारनेटावनो मोनजोबखायो माथो नोंथां बोरमाखौनो मा बोरै रायलायो बोरमाफोरजों माबोरै गोमोन जानो हायो जिब जुनारफोरजों माबोयदि थानो हायो। मोनजोबखायो माथो नोंथांनि इन्टारनेटआवनो जोंहा
औ औ।
औ औ। ओमफ्राय दामानि मा मा खालामगासिनो दंलै नोंथाङा गोरान खेथिफोर गिसि खिथिफोर माइ आबादफोरा जोब्बाय नामा नोंथां?
मावनायाथ' मा होनो नोंथां माइ माइखौ नै फोजोबनानैल' दलद जिरायनानै दंलै नोंथां खामानि दामानि गैथ'वा गोरान खेथि थिबो मावनो बोथोरफ्रा एसे मिलायग्रोथोंसै र' अखा हागासिनो नोंथां मा होनबावनो आरो।
औ औ।
औ औ औ नोंथां।
बे नोंथां बे हाथाय बाजारफोराव नोंसिथिनि मैगंफ्रा मा मा दाम मोनो नोंथां?
मोननायाथ' दायो दामाथ' बारायगासिनो दङलै नोंथां।
ओइ नोंथां बै भिन्दि बहल खुमब्रा आरिफ्रा माबायदि नोंथां जिंखा फोरलाफ्रा?
नोंथां मा होनबावनो जोंनिथिंजाय बेफोरनि दामाथ' बिराद हाइ जानानै। दं माने ओरै गोजौ जाना दंथारो माने बायनो हाथावै न'फ्रावनो मोननाय आबादफोराव मावबा दायो हाथायफोरनि बाजारफोरनिनो माल बायनो हानाया गोब्राब जादोंलै नोंथां फाइनसियेल
औ लै नोंथां औ औ माने बाजारावबो जोंहा दा नि लकेल माल बारा फाननायखौ नुला नालाय नोंथां मानो होनबा जोङा लकेल माल फानोबा जोंहा लकेल मालखौ लायानो नोंथां माने जोंनि लकेल मालफ्रा जोंहा हासारबो होआ माबो होआ माने एसे एनै थाजिम जायो होमबाबो माने महरफ्रा मोजां जाया नालाय नोंथां जोंनि मैगं थाइगंफोरनिया ओमफ्राय जोंहा गुबुनफोरनि लाबोनाय बै दारि गोलाव फोरासो लाबोयो नोंथां जोंथिंजायथ' दाना नोंसिनिबो लाबोना लाबाआ नोथां जोंथिंजायथ' बिसोरसो लाबोयो माथो नोंथां।
बै लै नोंथां लाबोयो मानो लाबोआ जानो लाबोयो।
औ माने बिसनि मालफ्राथ' मोजां मोजां जायोनालाय नोंस्रा बिस्रा हासारखौ होफबनानै एकदबारे मोजां स्लिम स्लिम फेदेरथारो नालाय नोंथां मैगंफोरखौ जोंनि बायदि मावा नोंसोर ओ जोंनि बायदि हासार गैयि मावा नोंथां जोंहा ल लकेल हासार बिदिनो गोबोरखिफोरजों जों मावो नाथाय बिसोर बिदि मावा नोंथां बिसिना। बे इउरिया सुरिया रासायनिक हासार बिसोरो बिदि बाहायो आरो ना नोंथां। ओमफाय बेयावनो जोंहा बिसोर लाबोसिगोन ओमफाय जोंनि लकेल मालफोरखौ फसायला मानो होनबा दानि जुगनि मानसिफ्रा जोंहा मेगन नांनाय मैगं थाइगंसो फसायोमोन ना। बिदिनो जोंनि बिदि गेदा गेदि खेंखाय खेंसि लाव फोरलाफोरखौ फसायला आरो नोंथां बिसोरो सुबुंफोरा मा
औ औ नोंथां।
ओम जोङो थिग बिदिनो जोङो बुंनो थाङोबाथ' दा हाथाय बाजारनि अनगायै न'फ्राव जानो थाखायल' गायनाया साबसिनसै नोंथां माखासे आबादफोरखौथ' जेब्ला बै बिसोरो मालायनिया लाबोनो हाया अब्लासो जोंनि फायखारिफ्रा जोंनि लकेलखौ नागिरलाबायो आरोना नोंथां। ओ जेब्ला बैसोर लाबोबाय थागोन अब्ला बिसोर फायखारिफोराबो माने एकदमबारे लकेलखौ नायस'नथारा नोंथां माखासे फायारिफ्रा बिदि आरो ना नोंथां। जाय फायगारिफ्रा एसे एनै मिथियो बेफोरो लकेल मारक थिखोयो नोंथां लकेलफोरमानि थिखोयो आरोना बिसोरो नोंथां। खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङालाय गायनाय फुनाय जोब्बाय नामा नोंथां।
अ नोंथां आंनाबो जोबबायानो नोंथां दाथ' बोथोरफोरनि थिननायाव थाब थाब गायनांगौ जायो माथो नोंथां।
बिदिनोसैलै औ नोंथां।
औ औ गायनायालाय जोब्बाय होन औ औ नोंथां जानानै थांजोबबाय जांख्राफ्रालाय बिदिनो फिसा फिला खुंलांलाजोब्बायलै नोंथां। ओ जा हायो एसे एनै नाजानानै
अ जांख्रायावलाय नोंथाङा मा मा जाहोनाय जाखो मावग्राफोरनोलाय।
आं बारा जेबो जाहोनाय जायासै। एै नोंथां आं अमाजों नाजोंल' जाहोबाय ओमफ्राय बिदिनो जौ एसे एनै लोंहोलाबाबाय नोंथां लोंग्राफोरनो। बिदिनोसै आरो।
ए औ।
औ बारा उम जाला लोंलाखौ बारा साबजानाय मोनला माथो नोंथां बिसिबां जाबावनो दालाय। गोदोबो जाबोबाय आरो दाबो जागासिनो दङ' होनजायो नोंथां।
औ औ औ
ओमफाय नोंथाङा दाफोर फ्रिसै दा नोंथां?
औ नोंथां फ्रिसोलै।
अ दे नोंथां फ्रिबा जोंहा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायलाय हागोन नामा नोंथां?
हायो हायो नोथां हागोन।
अ नोंथां जोंहा होबा नोंथाङा जोंनि गोदोनि हान्था मेला आरो दानि हान्था मेलानि बागै माने माबायदि जौगाबोखो बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
औ दे नोंथां बिदिबा सावरायनोसै दे जाहा।
औ जागोन दे होमबा आं फोरमायहरनि नोंथांनो फंनैसो
औ दे नोंथां
हान्था मेला होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय दिनैसिम नायब्लाथ' बिराद सोलायबोनाय नुदों मोनखाबाय नोंथाङाबो आरो आंबो सोलायबोनायखौ नुनो मोनखाबाय जोंहा दायो मा होनबावनो जोंहा गोदो जोंहा हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा लामायानो गैयामोन होनजायो नोंथां मा होनो लामा सामा जोंहा गोदोनि दिनावहाय जेबो नुवानोमोन होनजायो आरो दानि जुगावथ' जोंहा लामा ना लागै उरां जाहाज आरो दिङा दैजों खारग्रा बेफोरखौ जोंहा गोबाङैनो नुनो मोनखाबाय जोंहा आरो बुंनो थाङोब्ला उरां जाहाज जेरावहाय जोङो थामजौ ब्रैजौ गाहाम पेसेन्जारफोर लानानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे बा हादोर मोनसे गुबुन मोनसे हादोरसिम जोंहा थांलाय फैलाय खालामनो हायो जोंना दिङाफोराथ' बिदिनो जाहाज सिफफोर कुसफोर नि नाम दङ बिराद गिदिर गिदिर नामफोर दं टायटानिकफोरबो होननायनाय नाम दं बिराद बुरजा एबा
मानसिफोर लांनो हायो दिङाजोंहाय एबा जाहाजजों उरां जाहाजजों बिदिनोसै आरो आरो जोंहा दायो गामियारि ओनसोलफ्रावहाय हान्था मेला खालामनो थाखाय जोंहा गारि दङ साइ सेल दङ साखा खब्रै साखा खबथाम साखा खबनैसिमबो दंजोबो नाथाय गोदोनि दिनाव नायनो थाङोबा जोंहा साइकेल गंसेखौनो जोंहा न'खरसेयाव नुनो मोनामोन आरो नाथाय दानि जुगावथ' होनोब्ला जोंहा गंफ्रोमबो न'खरावनो साइकेल गंफा गंफा दंजोबखायो जायहा जानो गैथारा बिसोरनावबो साइकेल गंसे गंसे दंखायो नाथाय दानि दानि जुगाव साइकेलफोरखौ बायनो थाखायबो बिराद गोबां बुरजा एबा बुरजानि रांखावरिनि गोनांथि जायो नाथाय गोदोनि दिनावहाय नैरोजा सेरोजा बाजौफ्रावनो साइखेल गंसे मोनोमोन नाथाय गोदोनि दिनावहाय बेफोरनि गोदोहाय बांद्राय गैयामोन नालाय नोंथां दा नाथाय दानि जुगावथ' एसे रांखावरिनि बेलायावबो जौगाबाय हादोरफोरा जायगाफोरा बेफोर बेफोरनोसै आरो नोंथां आरो मा होनबावनो जोंहा फरायसालि थांनाय मानाय गोदोनि दिनफोराव जोंङो हान्था मेला खालामनाय फरायसाफोरा सोलों थाय लाहैनाय गुबुन हारि गुबुन हारिथ' नङा नोंथां गुबुन जायगाफोरावहाय जोंहा हान्थिनाय मानायावहाय गोबां गोबां उसुबिदा एबा सुबिदा गैयिफोर जायोमोन नाथाय दानि जुगावथ' न'निफ्रायनो सोलोंथाइ लानो हायो आरो फरायसालिफ्राव जोंहा बिमा बिफाफ्रा एसे रांखावरि गोनांफ्रा खार बाइक गारिफोरजों जोंहा दोनलांनो हायो जायफ्रा गैया बेफोर साइकेलजोंनो थांनो हायो फरायसालियाथ' गोजान नङा जाहैबाय नालाय नोंथां दानि जुगावहाय नाथाय गो गोदोनि दिनाव थ' बेफोरखौ हान्था मेला खालामनो थाखाय गोबां गोजान गोजान जायगायावसो थांनांगौमोन दैमा बारलांनांगौमोननो सानस्रिनानैसो बारलांनांगौमोननो नोंथां आरो दालांफोरबोथ' गैखायामोन नालाय नोंथां हान्था मेलानि जेबो सुबियानो गैया होनजायोमोन नोंथां मा होनबावनो ओमफ्राय नोंथां आंनो फंनैसो सावराय हागोन नामा फोरमायफिनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दे जेनबा फोरमाय हरलाय नोंथां
औ जों बुंनो हाग्लाथ' गोबां दावगाबादोंदों दा गोदोनि हान्था मेला आरो दानिया हान्थामेला होनबा जोंहा गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो। जोंहा गोदोनि दिनाव बिदिनो माल माथा लांलाबायनोबो जोंहा गारि गुरानि आंखाल जायोमोन नोंथां। जोङा खेला गारिफोरजों बोथिं बायनानै जोबोर खस्थ' जै मोसौ गारिफोरजों जोंहा लांनो गोनां जायोमोन आरो लामा सामाबो गैयामोन। नोंथां गोदोनिया जोंहा हाग्रा गेजेर आरिजोंनो फिसा फिसाला लामाजोंनो जालांनो गोनां जायोमोन। दै दैमाफोराव मालफोर बारहोनो। थाखाय दैमाफोरजों जोंहा हान्थिनो जोंहा नावारि गैयामोन नाथाय दानि जुगाव जोङो गोबां बिबांनि नाव गिदिर गिदिर जाहाजफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो माखासे गोबां जों गोदान गोदान। दिहुनथाइफोरखौ जों नुनो मोनो दानि जुगाव जोंहा हेलिकप्टार आरिफोरजोंबो जों माल आरि रोगानायखौ जों नुनो मोनो गोजौजों दावबायनायफोरखौ जों हान्थिलाबायनायखौबो जों नुनो मोनदों। जोंहा बुंनो थाङोबथ' नोंथां दानि जुगाव जों गोबां रोखोमनि हान्था मेलानि राहाफोरखौ नुनो मोनबाय जोंहा गोजौजों जों हान्था मेला खालामनो हायो थांलाय फैलाय जोंहा मोनसे हादरनिफ्राय मोनसे हादरसिम जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो। आरो जोङो रेलगारिफोरजोंबो जों दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव थांनो हायो। मालारिफोरखौ जों खेबसेयैनो रेलगारिफोराव जों खेबसेयैनो लांनो हायो नोंथां गोबां बिबांनि बुरजा बिबांनि जों मालफोरखौ लांनो हायो आरो ना नोंथां। जोंहा नावारिफोरजों जों दैमाफोराव माल बुरजाफोर थाबाय बायोबा जों गिदिर नावफोरखौ लानानै जोङो दैमानि गेजेरजोंबो जों बारहोनो हायो एबा सुबुंफोराबो दैमानि गेजेराव हान्थिनो हायो आरोना नोंथां। जोंहा बुंनो थांबोलाथ' दानि जुगाव लामा सामा आरिफोराबो जान जोबनानै थांबाय नोंथां दानि जुगावथ' जोङो फाक्कानि लामा नुसै जोंहा ब्लक थाइलसनि लामाफोरखौ जों नुनो मोनसै दालां आरि जाजोबनाय जों नुनो मोनसै दैमा फिसाबाबो नाथाय गोदोनिया नोंथां जोंहा दैखौसो बारसोमनानै दैयावसो हाबनानै बारनो गोनां जायोमोन। नाथाय दानि जुगाव जों बिदि नंलिया जोंहा दालांफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोनबाय नोंथां। नंगौना न'डा नोंथां? औ ओमफ्राय नोंथां मिथिनाय बे लामा आरिफोर दालांफोरा जाजोबबाय नामा नोंथां नोंसोरनि दैमा खाथि
जानायाथ' जानायाथ' दानियावथ' मा होनबावनो गासिबो जाजोब्बायानो होनजायो। दैमाफोर गिदिर गिदिर देरबोबाल' अबेबा अबेबा जायगाफ्राव बायनाय होननाय खोनायो आरो ना नोंथां।
बार बाखि गासैबो जाजोब्बायलै नोंथां‌ औ।
माथ' नोंथां मोजानोसै माथो नोंथां जाजोब्बाय अलाय नोंथां।
औ नोंथां।
औ। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समावबो थानानै थांबाय जोंहा खबरफोरा मोजांबालाय नोंथां दोनथ'लायसै खोमा ना।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।